औ नोंथां गोजोन फुंबिलि नोंथां गोजोन फुंबिलि। होनबा जों नोंथां दिनैहाय जोङो बर'नि जेनाखि देरसिन रंजाथाइ फोरबो। बैसागुनि सोमोन्दै रायज्लायजागोन ना नोंथां?
औ रायज्लाय जागोन नोंथां औ होमबा। होमबा नोंथाङानो एसे बेनि बागै एसे फोरमायनानै होगोन।
दे दे जागोन दे जागोन दे नोंथ दे ओ जोंथ' बैसागु। खु होनोबाथ' जोंनि गासैबो बर' माहारियानो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां।? बैसागुआ जाहैबाय जोंनि। बर'नि मोनसे देरसिन रंजाथाइ फोरबो नङा होमबा नों? नोंथां दा जोंनिया बे रंजा फोरबोखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बोथोरजों सोमोन्दो लाखिनानै खुंबोदों नोंथां। जाय जिनिसखौहाय जोङो बैसाग। दानाव नङा होमबा नोंथां बैसाग दानावहाय फालियो। फालिनाय जायो दा जेनोखि जोंनि बैसागु फोरबो। बे बैसागुखौहाय जोंनि ओनसोलावहाय माबायदि खुंनाय जायो बेखौनो। नोंथांनो फंनैसो फोरमायनोसै नोंथां ओ जोंनिया। ओ सैथ्र' दाननि जोबथा नङा होमबा नोंथां। सैथ्र दाननि खि जोबथा खालि जोंहा फुङावनो गोदो गोदायनि समावथ' मोसौफोरखौ थुखैयोमोन। नाथाय आथिखालावथ' नोंथां बेफोरबायदिया जोंनिया जोबनो गैयै जोबना। नानै थांबायानो होनजाबाय मानो होनबा जायगानि आंखालनि थाखाय जोङो मोसौ मैसो बेवबो रावबो फिसिनायखौनो नुनो मोनला नङा होमबा नोंथां। जायनि जाहोनाव जोंनाव जेनोखि मोसौ थुखैनायनि हारिमु नोंथां जेनाखि जोंनि हा मोसौ थुखैनायनि दोरों। बे दोरोङा फ्राय जोंनाव गैलाखौनो होननानै बुंजायो नोंथां।
औ नंगौ।
औ आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनियाव। जोंनि जेनोखि बर' हारि बे बर' हारियावहाय फ्राय। बांसिन जायगायावनो आं गैला होननानैबो सानो आरो मानो होनबा। मोसौआनो गैलाब्ला नोंथां दा मोसौ थुखैनाय समाव मोसौ गैयाबा माखौथो थुखैनो नङा होमबा नोंथां।?
नंगौ।
दा नाथाय जों बैफोरबायदि जिनिसखौहाय जोंनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोङो ओ जों जेब्लायबो माबा मोनसे राहा लानांगोन। हागोन नोंथां जोंनि बर' हारियाहाय नङाब्ला जोंनाव। जोंनि जेनाखि दोरों मोनसे होननाय बे दोरोङाहाय जोंनियाव गोमानानै थांगोन‌। दा जेखियानो जादोला नोंथां आङो मानसिनि बैसागुआव फैनोसै।
औ नंगौ।
आव जोंनिया। गोदो गोदायनि समावथ' जोङो बुङोमोन मास मोनसे बा मास मोननै गाहाम फालि मोननाय नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ।
आथिखालावथ' समनि मुखुब बयहाबो। जायनि जाहोनावहाय मास मोनसे फालिनाय बा मास मोनसे न मास मोनसे फालिनायखौथ' दोनदो मास मोननै फालिनायखौथ' दोनदो जोङो सप्ता खनसेबो फालिनायखौ आथिखालावहाय जों नुनो मोनला नोंथां।
नंगौ औ।
नाथाय दासिमबो बबेबा बबेबा जायगायावहाय जोंनियाव सब बथा मोनसेखौ खुंनायखौ नुनो मोनो। नाथाय जोंनि ओनसोलाव बेबायदि गैया नोंथां जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलावहाय एफाबां बेबायदि साददिन गाहाम खुंनाय गैया जोंनि ओनसोलाव फ्राय साननै सानथामल' खुंनायखौ नुनो मोनो आरोबाव बेजोंनो लोगोसे जोंनि ओनसोलाव मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय जोंनि जेखि गोदोनि न' न' हाबनानै खाम सिफुं लानानै मोसानाय। नोंथां बे मोसानाय जेनाखि हारिमु बे हारिमुवा फ्राय जोबलांबायानो आरो जोंनाव गैलायानो।
औ
जायगा लायै जायगा गावबागाव बैसागनि एक थारिक दुइ थारिक बा थिन थारिखसोआवहाय जोंनिया जेनिखि गोदान बैसागु खुंनाय होननानै जों बुंनो हायो जायखौहाय। जेनिखि जोङो जौस्राङाव खुंनाय बैसागु बे जौस्राङाव खुंनाय बैसागुखौसो जों नुनो मोनसै जोंनि ओनसोलाव नोंथांङा जोंनि परबत जरा ओनसोलाव। सिफेसेलि बुंनो थांङोब्ल बे बाइदिखौ जों नुनों मोनो फ्राइ जाइगायाव नो बेबायदि जेनाखि खाम सिफुं लानानै गोदो गोदायनि जेनाखि ओ जेनिखि न' न' थांनानै मोसाहैनाय नंङा होनबा नोंथां ओ खुगा मेथाइ खननानै खाम सिफुं दामनानै मोसानाय बेफोरबायदिया जोंनियाव फ्राय जोबलांबायानो नोंथां बेफोरखौ जोङो नुनो मोनलिया दा बैफोरबायायदि जिनिसखौ नाथाय आं बुंनो बुंनो सानो फंसे बाथ्राखौहाय जोंनि जेनोखि बै हारिमु जोंनि जेखि न' न' हाबनानै मोसानाय खाम सिफुं लानानै मोसानाय हारिमु
बे मोसानाय हारिमुखौ आं सानो जुदि लाखिनो हायोब्ला जोंनि गासै बर' सुबुंफोरानो खाम सिफुं दामनाय रोंगोन बेजोंनो लोगोसे जोंनि खुगा मेथाइफोराबो नोंथां थांनानै थागौमोन नोंथां नाथाय दु नांथाव बाथ्राया जोंनिया जौसांङाव जेनोखि खुंनाय लोगो लोगो बै जेनेखि जोंनि खुगा मेथाइफोर बे खुगा मेथाइफोरनि जेनेखि थांनानै थानायनि लामा बे थांनानै थानायनि लामाया आं सानो जोबनानै थांगोन होननानै नोंथां दा बेनिखायनो आंनि बायदिब्ला ओ जोंनि ओनसोलफोरावबो आं सानो ओ बैसागुखौहाय गोदो गोदायनि बायदि खाम सिफुं लानानै खाम सिफुंजों लोगोसे खुगा मेथाइ लिरनानै बा खुगा मे थाय बानायनानै जोङो हायोब्ला गोदोनि बायदिनो बैसागुखौ फालिफिननांगौ होननानै आं सानो नोंथां।
उ
मानो होनबा जोंनि जेनेखि धोरों बा जोंनि जेनेखि हारिमु नङा होनबा नों थां बे हारिमुखौ लाखिनो थाखाय जोङो ओ जेब्लायबो बेखौसो नाजानांगोन। जे गोजामखौ लाखिनांगोन नङाबा गोदानजोंथ' जोंनिया जेबो जाया जाहैबाय नोंथां दानिया नोंथांमोननि सोमोन्दै एसे फोरमायदो दे?
औ नोंथां ओहो नोंना फोरमायबाय बिदिनो जोंनियावबो माखासे माने गासै नेमानो। माने खान्थिफोरानो सेम एखेयानो जोङो मोसौ बैसागो फालिनाय आरो बिनि उनाव जोङो मानसि बैसागो फालिनाइ नाथाय जोंनियावहा बै ओ मानसि बैसागु बा से बैसागुनि उनावनो जोङो जयैनो ओंखारनानै ओ गामिनि बयबो ओ सेंग्रा सिख्ला बा ओ बै सो जानाय बयबो ओंखारलायनानै। माने खाम सिफुं जथा लानानै जोङो सानसे एबा साननै न'खर न'खर हाबनानै ओ मोसायो आरो न'खर न'खर हाबनानै मोसायो। बिदिनो रंजायो बय बो थिग बेबायदि जोंनियाव बे खालामनाय हुदाया जोंनि ओनसोलाव आरो जोंनि गामिफोरावबो गामियावबो दङ' आरो नोंथां बे दाबो ओ माने ओ आं सानो बैफोरबायदि मोसानायजों लोगोसे ओ जोंहा खाम सिफुं ज थाखौ माने दामनायनिफ्राय जों फोथांनानै लाखिनाय। ओ लो लोगोसे ओ लोगोसे आरो जोङो मानोना जोङो ओ बयबो आलादा बा गुबुन दिन सानफोराव जोङो खामानियाव मुखुब जानानै थायो जोङो बो बैनि न'खर बैनि न'खर जोङो माने बोसोरसे गाहाम सोरनिबा न'खराव जों थांनाय जाया बा हाबहैया ओ लोगो मोनलाया ओमफाय ओ बै जोङो ज' ज'ओ बिदि ओंखारलायनानै खाम सिफुं लानानै जुदि न'खर न'खर हाब होननानै मोसालायनायाव माने जों खोनसे ओ बयनिबो न'खराव हाबनाय ओमफ्राय माथो होलायनाय, बा लोगो मोनलायनाय बे आ माने खामानिया जोंना बै सानाव जायो आरो बेजोंनो माने जोंनि ओ समाजा बा गामिया माने मोन से ओ खौसेथि आरो माने गोरोबलायनाय खान्थियाबो माने ओ मोजां। से लामायाव फैयो होननानै आं सानो आरो नोंथां। बिदि मोन औ बिदि मोसानायनि गेजेरजों औ। बेबायदिनो ओ जों फालियो जोङो ओमफाय सानसे बा साननै मोसानायनि उनाव जोङो बेबायदिनो ओ जिखि जाया ओ से बैसागो से दाननिफ्राय जों साननै बा सानथाम फालिनानै बिदिबायदिनो जोङो बेखौ फोजोबो आरो। बेनि उनाव जोंहा बे ओ नोंथांमोननियाव जेरै जौस्राङाव जों खुंनाय फालिनाय बैसागु बेबो जोंनियावहा दङ' आरो बेनि उनावहाय जोङो गोसो बायदि माने बैसागो दानावनो जोङो समफोरखौ मिलायनानै ओ जेखि जाया मोनसे सानाव जोङो खालाराव बेखौ थि खालामनानै लानानै जोङो बेखौ खुङो आरो बेयाव जौस्राङाव बैसागुखौ बेयावनो जोङो बायदिसिना ओ गेलेनाय
ओ
ओ बिनि सिगाङावनो जोङो गेलेनायफोरखौ होयो गथ'फोरनो ओ बिनि उनाव जोङो माखासे थुनलाइयारि बादायनाय आरो उम हारिमु बादायनाय बेफोरखौ जोङो बेफोर हाबाफारिखौ लानानैनो जोङो बे जौसांनि बैसागुखौ जों खुङो आरो। ओ जाहाथे बे गथ'फोरा ओ गेलेनानै ओ इयुनाव माने थुलुंगाखांनानै मोजां मोनसे गेलेनायाव बाहागो लाहैनो हायो बा ओ बेबायदिनो ओ जौगानो हायो बेनि उनावहाय जों आरो लोगो बे थुनलाइयारि आयदा लानानै जोङो जाहाथे गथ'फोरा ओ फरायनायाव थुलुंगाखाङो बा बबेबा मोनसे हाबायाव जुदि ओ बायदिसिना बे बाथ्रा दानथेलायनाय हरखाब बिबुंसा बेफोरबायदि बारायनायनि गेजेरजों जाहाथे गथ'फोरा ओ एसे बाथ्रा बुंना हानाय बयजोंबो ओ बाथा दानथिलायनो हानाय बा फेर खाथिलायनो हानाय बेबायदि माने ओ गोहोआ फैयो जाहाथे बेफोर बेफोरखौ सानना बा बेफोरखौ हास्थायनानैनो बेफोरखौ खुंनानै हाबाफारिफोरखौ लानानै जोङो बे जौस्रां बैसागोखौ खुंनानै जोङो फोजोबो आरो ओ बेबायदिनो बेबायदि जोबनानै थाङो जों बैसागु बोथोरा ओ
थारैनो मोजां नोंथां मानो होमबा जोंहा बैफोरबायाददि जेनोखि बा रायलायनाय लानाय
बे बादायलायनाय लानायजों जोंहा गोबां फरायसाफोरा बा गोबां जोंनि फंबाय बिनानाव मोना सोलोंनो हायो आरोबाव हाय दानानै लानो हायो होननानै आं सानो नोंथां
नोंगौ नोंथां
मानो होमबा आथिखालनि मुगायाथ' बयबो मिथिखायो नोंथां बादायलायनायनि मुगा थारैनो नोंथांमोननि जेनाखि हाबाफारि लानाय बे हाबा फारि लानाया जोबोद मोजां आरोबाव आसा खालामो नोंथांमोनहा बे हाबाफारिखौहाय फैबाय थानाय समावबो अरायनि थाखाय लालांबाय थागोन जोंनि जेनोखि इयुन जोलै बे इयुन जोलैफोरखौ जोङो मोजांनिफ्राय मोजांसिन बानायलांनो थाखाय हारिनि जेनोखि जों जायखौहाय धोन होननानै बुङो नोंथांमोनहा बेखौ थारैनो सोरजिगासिनो दङ आरो सोरजिलांबाय थागोन होननानै आसा खालामबाय नोंथां
औ नोंथां
जाथ'सिगोन नामा नोंथां एसेखेनियावनो जोंहा
औ दे नोंथां
दे दे दे